औ खोनादों। होनना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ नोंथां दायो आङो फ्रियैनो दङ नों थाङालाय?
आंबो दङ नोंथां
औ
ओ बिदिब्ला नोंथां
देहायारि सांग्रांथि बा सावस्रि सांग्रांथिनि सायाव इसे सावरायदिनि नामा?
औ जागोन नोंथां। नोंथाङा एसे बुंग्रोदो
औ औ जागोन जोंहा सावस्रि सांग्रांथि होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिगौ जोङो सावस्रिखौ सांग्रांथि खालामनो थाखाय जोङो जोंनि जानाय, थानाय, गाननाय जोमनाय आरो जोंनि सोरबि बिथिंखौ मोजाङै लाखिनो नांगौ होननानै
औ
जोङो जोंनि सोरबिथिंखौनो जोङो सावरायनोसै बा बुंनो सान बुंनो आङो दायो सोरबिथिं जोंनि न'नि बा जों जि जायगायाव थायो जोंनि सोरबिथिङाव जेरैहाय हाग्रा बंग्राफोर थायोब्ला बेखौ जों मोजाङै दानस्रांनानै लानो नांगौ। नङाब्ला बेयाव गोबां थाम्फै बायदिफोर जानानै माने जोंखौ थाम्फैफोरा अरोब्ला जों मेरेलिया बेरामजों जोङो फैनो गोनां जागोन। आरो बेबायदिनो जोङो जिब जुनारफोर मोसौ बोरमा बायदिफोरखौ जोङो न'नि एसे जानगाराव खानो नांगोन। मानोना बेयावबो गोबां थाम्फै बायदिफोर ओ गोबां जायो बेनिखायनो माने जोङो बेफोरखौबो जोङो एसे न'नि बा जों मानसिफोरा थानायनि एसे जानगाराव दोननो नांगोन बिदिनो जोङो आरो जोंनि सोरबिथिं बा जोंनि सोरगिदिं फोरखौ जोङो साखोन सिखोन लाखिनो नांगोन। जोंनि सावस्रिनि थाख फाय नङाब्ला जोंनाव ओ बायदि बायदि माने मैला जायगानिफ्राय सोमजिनाय बेरामफोरा जानो हागौ।
औ
बेबायदिनो जोंहा आरो माने गोबां जानाय लोंनाय आरो जोंनि गाननाय जोमनाय बायदिफोरावबो माने जोङो गोबां माने सांग्राङै थानो गोनां जायो आरो जोंनि सावस्रिखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय जोङा जानायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्लाबो जों गोबां जोङो बुंनो हायो ओ नोंथाङा जानायनि बिथिङावहाय इसे फोरमायनो हाग
औ नों नंगौ नोंथाङा बुंबाय जे जोङो देहा एबा सावस्रिखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय गिबियावनो न'नि साखाथि फाखाथिखौ सांग्रां लाखिनांगौ। औ दायो आङो जानायनि सोमोन्दै नोंथां बुंनो थिनाय बायदि बुंनोसै ओ जोङो जानाय लोंनायावबो गोबां सांग्रां। थानाया गोनांथि दङ। जानाय लोंनायनिफ्रायबो गोबां बेमार आजार जानाय खौ जोङो दिनैसिम मोनबोगासिनो दङ। ओ जेरैहाय जानायनिफ्रायनो जोंहा आथिखालाव जा गिदिर गिदिर बेमार आजार जानायखौ जोङो नुदों बेफोरखौ जानायनिफ्रायनो जादों होननानै। जोङो डक्टरफोरनिफ्राय निउसफोराव जोङो मोनथिनो मोनबोगासिनो दङ। ओ बेफोरनि जाहोनखौ ओरैबायदि होननानै मोनथिनाय जादों जे जों जा ओ मैगं थाइगं जायो फिथाइ सामथाइ फथाय जायो बै फोराव माखासे रासायनारि मुलि होनायनि थाखाय बेमार आजारा बांसिन थाबै जा जोंनि देहायाव जायगा लादों होननानै जोङो मोनथिनो मोनदों। आरो दा बेनिखायनो जोङो बिनिफ्राय बारग'नानै थानायनि राहा लामाखौ गाव गावनो खालामनानै लानो नांगोन। ओ जेरैहाय जोङो मैगं थाइगं आव रासायनारि हासार बाहायनायखौ गैया खालामनो नांगोन। बेनि सोलाय माखासे अरगेनिक हासारफोर जेरैहाय जिब जुनारनि सिगारनाय जेरैहाय गोबोरखि बोरमा खि आरो माखासे बिफां लाइफांनि बिलाइफोर सेवनाय बा बिलाइ गोरान ना। सेवनाय बेफोरखौ जोङो बाहायनो ह हायो आरो आरोबाव जोङो बै मैगं थाइगं आव मोनसे हासार महरै बाहायनो हायो ओ जा जों अर सुयोना बिफां बिलाइआनो जा ओंखाम बन ओं सुनायानो जा बे हाथफ्ला हांगारखौ हाय होनानै जोङो मैगं थाइगंखौ मोजां खालामनो हायो अब्ला बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौ जायोब्ला जोङो बैबायदि गिदिर गिदिर बेमार आजारनिफ्राय एसेब्लाबो रैखा मोनगोन आं सानो आरो
हा नोंथाङा जि बुंलांबाय जों जोंनि जानाय लोंनायखौ जोङो माबायदि सांग्राङै लाखिनांगौ ओ जेरैहाय जोंनि जानाय फिथाइ सामथायाइ मैगं थाइगं बायदि बेव माने रासायनारि हासारजों लोगोसे बायदि ओ फिथाइखौ थाबैनो देरहोनो बा फसलखौ थाबैनो मोननो थाखाय ओ भिटामिन बायदिफोर बाहायनाय जायो बेनि जाहोनाव माने जोंनि देहायाव गोबां बेराम आजारफोरा माने सन्देरनो खाबु मोनो आरो जेरैहाय जोङो रासायनारि हासारखौ आथिखालाव गोबां बाहायनाय नुनो मोनसै बिनि जाहोनावनो जोङो माने गोबां गेदेर गेदेर बेरामफोरखौ जोङो जानाय नुनो मोनसै बिनिखायनो जोङो माने बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नांगोन। जेरैहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बिदि जोङो रासायनारि बे हासार बाहायनायनि सोलाय जोङो अर्गेनिक हासार जेरै गोबोरखि बायदिफोर नोंथाङा बुंलांबाय आरो बिदिनो फिथाइ सामथायाइफोरावबो बेबायदिनो माने थाबैनो देरनायनि सोलाय जोङो नांगौबा जोङो फसलखौ गोबां मावो जोंनो एसेबांखिनि बेसेबांखिनि नांगौ जोङो माने गोबां फथायनाय एबा थाबैनो देरनाय बिदिखौ जोंनो नांलाया। जोंनो माने गोग्गो देहानि थाखाय जोङो माने लासैनो देरथों खम फिथाइखौनो मोन्थों थेव अब्लाबो माने जोङो रासायनारि हासार आरो भिटामिन बायदिफोर बाहाया लासिनो जों जोंनि जानाय आजारखौ बुथुमनो नांगौ आरो
मानो होननानै बुङोब्ला ओं मिथिंगानि फिथाइ बेहा मोनसे सम लाना निसो थायो देरो मोनो न' नङा होमबा बे खौ जों सुबुं माहारिया ओ समनि सिगां मावफुंनो नाजानाया मोनसे जाथावैखा बिनि थाखायनो जा राहा लायो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे ओ गुबुन फारसे थिं मुलाम्फाबाबो मोनसे ओ फारसे थिंजाय गाज्रिया जागोन बेखौहाय जोङो साननानैनो मोन
नंगौ औ नंगौ नोंथां आरो जों बिदिनो जोंनि लोंग्रा दै आरो जोङो जोंनि बियाम बायदिफोरजोंबो जोङो माने जोंनि देहाखौ ओ रैखाथि लाखिनो हायो जेरैहाय जोंनि लोंग्रा दैखौ जोङो गोग्गो दै लोंनो नांगोन जोङो आरो जोंनि देहायाव जेसेबांखिनि दैनि गोनांथि जायो बेखिनि दैखौ जोङो दिनाव बा सानसेयाव जेसेबांखिनि दै नांगौ बेखौ जोङो जखा बायदियै जोङो लोंनो नांगोन। जोङो माने बांद्राय दैखौ खम लोङोब्लाबो जोङो बायदि बायदि जोङो बेराम जानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो दैखौहाय लोंनांगौ होननानै जोङो बांद्राय लोङोब्लाबो जोङो ओ बेराम जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो जोंनि देहानि अजन बायदि माने जोंनि दै लोंनायखौबो जोङो बाहायनो नांगोन आरो आरो बेबायदिनो जोङो माने दैनि गेजेरजों जोंहा गोबां बेराम जायो जेरै डायरिया डिसिनट्रि बायदि बायदि बिनिखायनो जोङो माने गोगो दै खौ लोंनो नांगौ। गोन आरो जेरैहाय जों दैखौ मोजाङै सरनानै लोंनांगोन। मोजाङै खोबनानै दोननांगौ। अब्लानियानो जोङो माने जोंनि देहायाव बेराम आजार जानायनिफ्राय जोङो बारग'गोन। गनो हागोन आरो जोङो बियाम बायदिसिना। फोर खालामनायनि गेजेरजोंबो जों जोंनि सावस्रिखौ रैखाथि खालामनो हायो। जोंङो। आथिखालावथ' जों खामानि दामानि मावनाया गोबां खम जाबाय। बयबो। सहस बा गोरलैयै खामानि मावनाय बा खामायनाय। खौ बयबो गोसो होसै बिनिखायनो माने खामानि दामानि मावनाया खम जाबाय बिनिखायनो जोंना आथिखालाव एक्सारसाइस खालामनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानो होनोब्ला जों जोंनि देहायाव बांद्राय मेजेम बांनाय। आरो जोंनि थैनि खारथाया खम जायोब्ला बायदिफोर बेफोरबायदि जायोब्ला जोंहा देहायाव गोबां बेराम आजारफोर जानायनि चान्स थायो बा खाबु थायो। बिनिखायनो जोंङो माने। बियाम बायदिसिनाफोरखौबो जों खालामनो नांगोन। हा। बयाम बायदिफोर खालामोब्ला जोंङो जोंनि देहानिफ्राय माने जोंनि मेजेमाबो जोंना मोनसे बेलेन्साव थागोन। आरो जोंनि थै खार। हाथायाबो माने सरसल मोजां खारथाय जागोन। अब्लानिया जोंनाव माने बायदि बायदि। बेराम जानायनिफ्राय जोंङो माने रैखाथि। थि मोनगोन आरो।
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया सैथोमार बेखौ नोजोर होनानैनो जोंनि भारत सरखार आरो आसाम सरखारखौबो। बेनि सायाव नोजोर होनाय। खौ नुनो मोनदों।
औ।
जेरावहाय। मोनसे बियामनि सान एबा। य'गा दे महरै। नैजि से जुनखौमोन नामा नोंथां। बेखौहाय यगा दे होनाया। ओं जाहाथे। बयबो सुबुङा बे यगा दे। खौहाय मोजांङै फालिनानै। बयबो साफ्रोमबो। जा खालामोब्ला। एसेब्लाबो जोंनि देहाया ओ जेनेबा राफोद बा मोजां लामायाव फैगोन ओ आथिखालाव आरो नुनो मोनो बावदों जोंनि आसाम सरकारा सरखारा आइजोफोरखौहाय ओ माखासे सुबिदा होनानै नैबे बियामखौ गोनांथि महरै ओ मा ओ खालामहोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। नैबे जोंनि थाखाय जोबोर मो जां जादों। ओ नै स ओ सर खारनि जा बे मावथायनि गेजेरजों जोंनि गामि गफानि बा जाम्बा जाम्बि मानसिफोराबो बे बियामनि ओ मुलाम्फाखौहाय मोनथिनो मोनदों। आरो बे खौवो मावफुंनो नाजादों आरो नाजाबाय थायोब्ला बेखौ जोङो साफ्रोम सुबुङानो खालामबाय थायोब्ला जों बयबो सुबुं माहारिनि थाखायनो देहायारि सांग्रांथि लाखिनायाव गोबां मदद होगो न खौ जोङो मोनदांनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थारैनो सैथोखौ बुंलांबाय। औ औ दे नोंथां बिदिब्ला
ओं दे।